हेल'
औ नोंथां
औ औ नोंथांजों आङो मोननैसो आवदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि बर' समाजाव ओ खाना फोथायनाया गोदो माबादिहाय सोलिदोंमोन आरो दा माबायदि सोलिगासिनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोंङो माबा मोनसेनि सायाव जोंङो नङै फोथायनाय ना नोंथां
औ नंगौ
फोथायनानै लानाय बेखौनो होननानै
औ। खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल' हेल' हेल'